नोंथाङा खोनादोंना ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो गासिनो दं नोंथां
बिदिनो जिरायना दङ नोंथाङालाय
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं नोंथाङा नोंथाङा एसे ओ फिरि सम दं ना
औ
एसे टाइम होनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथांनाव आङो मोनसे आयदानि बागैसो सोंनो थाखाय फन हरदोंमोन नोंथांखौहाय ओ नोंथाङा जोंनि बर' समाजावथ' ओ नाफाम बानायनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे माबादि नाफामखौहाय बानायोबा माबानिफ्राय जों नाफामखौ मोनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां औ नोंथांनि माथोखौहाय एसे लाखै लाखै खोनानाय जादों एसे गोसा गोसायै बुंबानो जाबाय नोंथां
औ खोनादों ओ नोंथां माने जोङो नाफामखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बिदि आजै आजौ मोनै समनिफ्रायनो जोङो मोनसे ओ जाबोबाय थानाय एबा बानायबोबाय थानाय जानाय जों गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दासिमबो बे नाफाम ओंख्रि ओ नाफाम बानायना जानाया जोंनिया ओ सोलिगासिनो
औ
बे नाफामखौ बानायनायखौ जोङो गामि ओनसोलफोराव जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा जोङो जोङो गोदो समाव जोङो बिदिनो ना खांख्रायनि जोङो आंखाल गैयामोन जोङो गुरना लाना फैनानै एबा जोङो सारना हमना लाना फैनानै जों गोदो ओ बिदिनो जोङो सायनानै साफा सायनानै नानै बेखौ सान्दुुङाव फोराननानै बेखौ जोङो ओ नाफाम बानायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो हाथाय बाजारफोरावसो ओ लाना फैनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नाफोरखौ ओ जोङो ओ हाथाय बाजार बा जों गुरनानै लाबोनानै जोङो बुरजा बिबांनि जोङो ओ साइना लानानै जोङो लानानै जोङो फोराननानै सानदेंगा एबा जोङो सानद्रिफोराव बेखौ फोरानना लायो ओ लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला बियो रानगोन अब्ला बेनि नखानायबाबो जोङो साननैफोर थानानैबो मोजाङै फोराननानै ओ बेखौ जोङो ओ थास' ओ गोसोमजों बेखौ ओ उलार एबा जोङो दिंखियाव देनाय नुयो नङा होमबा नों थां ओ‌ बेखौ जोङो देनानै जेब्ला बियो दोगोन गेब्लेयो अब्ला बेखौ जोङो ओ सि- सि सिथुमनानै ओ जोङो दाला एबा सानदायाव जोङो सान्दुङाव फोराननायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो फोरान दबनानै जों ओ जोङो बिदिनो ओ थास'नि अनगायैबो जोङो खुमब्राफोरबो होनानै जों देनायखौ गोबां नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां ओ बेखौ जोङो ओ भैयाम एबा जोङो मोनसे मोजां बियो गोग्गो थानाय एबा जोङो थिनानै दोननो हा नाय जोङो मुवा बिदिनो जोङो आइजेंफोराव जोङो सोना दोननायखौ नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां लारु बानायनानै जोङो सोना दोननायखौ नुनो मोनो ओ बिनि मोदोमनायाव ओ जोबोर ओ जेनेबा बेखौ जोङो ओ नाफामखौ जोङो मोदोमनायजों जोङो जाथावनाय एबा जानाय बायदि मोनखायो नङा ओमबा नोंथां ओ मोदोमनाया जोबोर गोथाव खुवाब थावना जोबोर मोजाङैनो बियो मोदोमनाय जायो नाफामा ओ बेखौ जोङो उम बिदिनो ओ ओरैनो गोजाबो जोङो एवनानैबो जोङो एवथाबनानै बाथोन बाय दिबो जोङो जानाय नुनो मोनो आरो जों बेखौ रिसि बिदिनो रुदुमना जानायखौ नुनो मोनो ओ बेनि बिनि बागैबो जोङो बेखौ थास' बिसं एबा जोङो थास' बिबारफोराव जोङो होदलानानै मोदोम होनानै जोङो बिजों मोदोमफ्रु संनानै जोङो ओ बर'फोरखौ जों गोबां जानाय नुनो मोनो नाथाय जोङो गुबुन जाति फोरखौ जोङो जा हारिफोरखौ जानाय नुवा जों बर' हारियासो बेखौ जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा ओमबा ओ जोङो गामि ओ गामि ओनसोल एबा जोङो सोहोर नोगोरफोराव थाहैनायफोरखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो ओ जोङो बिदिनो ओ जोङो नोजोर होनानै नायोबा गामि ओनसोलाव जोङो ओ बानायबा बो गोबां जाबांनायखौ जों नुनो मोना नङा ओमबा जोङो सोहोराव थानायफोरखौ बिदिनो जोङो ओ सोहोराव थानायफोरखौसो जोङो गोबां मबेलफोरनि गेजेराव जोङो ओ भिदिअ बिदि संनाय खावनायफोराव जोङो गोबां नाफामफोरखौ जोङो बाहायनाय एबा जोङो बि थांमोना आंगो एबा गुबै ओंख्रि बायदि दिन्थिनाय जायो नङा ओमबा नोंथां ओ बिथांमोना गामिनिफ्राय बिदि ओ बिथांमोना अनलाइन बिदि ओ जोङो डिलिभारि खामनाय हरनायखौबो जों गोबां नुनो मोनो नङा ओमबा जोङो ला स्लाब हाया थांस्लाबनो फायस्लाबनो हायाबाबो बिथांमोना दैथाय हरनानै ओ मोनहैनायखौ जों गोबां नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो नाफाम बाथोना जोंनि मोनसे एंगारहै दोरोङारि ओंख्रि नङा ओमबा नोंथां ओंख्रि एबा बाथोन ओ बेखौ जोङो ओ फा ओ न'वाव जानो थाखाय एबा जोङो ओ फाननो थाखायबो जोङो ओ गोबां ओ बानायनाय जायो जों बिदिनो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो गोबां आइजोफोरखौ नाफाम बानानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो थरनैफोरावनो जोङो ओ बा बा बाजि एबा जोङो से सेजौ इदि बिदि जों गोबाङाव फाननाय नुनो मो नो बिदिनो जोङो नाफामखौ जोङो हाथाय बाजाराव लांबाथाय बिदिनो जों थोस्लाबलायि एबा जोङो ओ नांगौखौ जोङो मोन जोबि जोङो गोबां नुनो मोनो नङा ओमबा ओ जोङो बिदिनो नाफाम फाननो थाखाय जोङो गोबाव सम बिदि हाथाय बाजाराव जों जना थानायखौ नुनो मोना जों लांनाय लोगो लोगोनो गोबां ओ सुबुंफोरा जोङो ओ लोब लोब बायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा ओमबा ओ जोङो नाफाम बानायनानै फाननायबो जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जोङो न' खरनि नांगौ फिसा फिलाफोरखौबो जों गोबां बायनायनि नङा ओमबा नोंथाङा बो एसे नाफामनि बागै बुंफोरथिना होदो नोंथां
औ औ नोंथां बुंनो हागोन ओ नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनथिखा जा जोंनि मोनसे मख'जाथाव ओ जाग्रा मुवा बा खहाब खाजा बेखौहाय जोङो गोदोनि दिनावहाय बाहायनायखौ बेनि बाहायनायखौ गो फोरोंबा गोबांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरनि बाहायनायखौ एसे खम नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावहाय गोबां नाफोरनिबो आंखाल ओ गोदोनि दिनावहाय जोंनि आबौ आबैमोना बा जोंनि आइ आफामोनाहाय ओ ना गुरनानै जायोमोन बा नाखौहाय गोबां रोखोमनि गुरनानै मोनोमोन आरो गोबां बिबांनि नाफोरखौहाय गोदोनि दिनावहाय दुब्लि फोथारफोराव बा दंग' बिलोमाफोरावहाय गुरब्लानो मोनोमोन। ओ जोंनि बर'आइजो आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाबोनाय मोनसे हारि बेफोरबायदियैनो जोंनि गोदोनि आबौ आबैमोनाहाय ना गुरनो थाङोब्ला बा बो बोरि बा माबा मोनसे ओ दै थानाय जायगाफोरावहाय दुब्लि फोथारफोराव बिलो बिलोमाफोरावहाय गोबां रोखोमनि नाफोरखौ खौ गुबुन गुबुन नाफोरखौहाय मोननायखौ जों नुनो मोनोमोन बा गोबां बिबांनि नाफोरखौ जोङो नु नुनो मोनोमोन मोनदों होननानैहाय खोनानो मोनबोदोंमोन बेफोरबायदियैनो जोङो ओ संनानै जानायनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि ना आग्लायनानै थानायफोरखौहाय गोबाव ओ बा गोबाव समसिम जानो हानाय बादियैहाय नाफाम मखौनो बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गि बियावनो थास' बिलाइ बा थास' बुगाफोरनि ओ गोनांथिखौ जायो। बेनि उनावहाय जोंनो गोबां बिबांनि ना खौ नांगौ एसे खम बिबांनि नाजोंहाय जोङो नाफाम बानायनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला नाफाम होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मिथिखायो जे नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गोबां ओ गोबां नाखौहाय गोबां बिबांनि नाखौ बा नांगौ जायो। बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरो जा ना मोननायखौहाय ओ एसे सुनानै बा एसे मोजाङै सायनानै बेखौ एसे फोरानस्रोनानै लानाय जायो जाहाथे बेफोरनि दैफोरा मोजां यैनो रानलाङो आरो बेनि उनावहाय जोङो नांगौ जानाय जा थास' बिलाइ बेफोरखौहाय नांगौ रोखोमनि सायनानै बा बासिनानै मोजाङै सुनानै एसे रानदब होनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो दिंखि बा उवालफोरावहाय देग्लिनानै बे बेखौ जमायैनो देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो बेफोर गुन्दैखौहाय सिथुमनानै माबा मोनसे आइजें दाला सानद्रिफोरावहाय सिथुमनानै दोनथ'नायखौनो जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो नांगौ रोखोमनि बा बार हाबनो हायै बा यदिहाय माबा मोनसे ओ आगजु बा थेमा बा माबा मोनसे औवानि हासुंफोराव हाय मोजाङै बार हाबनो हायै बायदि बा बेयो गाज्रि जालांनो हायै बादिहाय मोजाङैनो सफा सफाखौहाय मु थेनानै बा माबा मोनसे ओ मुथिनानैहाय दोननानै बेखौहाय गोबाव समसिम जानो थाखाय थियारि खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव जों नुनो मोनो जे गोबां रोखोमनि गोजौ गोजौ थाखोनि हटेलफोरावबो बा मिथिं दावथिंफोराव बर'नि बेफोरखौहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि बर' न'खर फोरावहाय गोबां खम बिबांनि नाफाम बानायनायखौ जों नुनो मोनो। मोनो गोदोनि दिनावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा बा बर' न'खर न'खर गासिनियावबो नाफाम ओंख्रिफोरखौ बा नाफाम बानायायनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेफोरबायदिनो आथिखालाव जेरै बायदिहाय नानि दा आंखाल बांनो हमदों। बेफोरबायदिनो जोंनि नाफाम बानायनायाबो गोबां खम जालांनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालावहाय गोबां रोखोमनि ओ नाफामफोरखौहाय अनलाइन खालामनानैबो हरनायखौ जों नुनो मोनदों। ओं बेफोरबायदिनो जोंनि ना बानायनाखौ गोदोनि आबै आबौ मोनाहाय जाब बोदोंमोन बा बेखौहाय गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरजोंबो जानो हायो। जेरैबायदिहाय बेखौहाय गोरानै एवनानैबो जानो हायोबा। बेखौ एसे दै होनानैबो ओरैसे थेब थेब खालामनानै जानो हायो। बेफोरबाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोदोनि दिनाव नाफामफोरखौहाय ना गुरनो थांनायाव मोननानै फैयोब्ला बेखौहाय नाफाम बानायनानै दोननाय खौ जोङो मिथिनानै मोनबोदों। बिदिब्ला नोंथा जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
बे